औ गोजानै गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
ओ
आं दानो सावराय मोनसे सादों बेनो जाबाय ओ दा नोंथाङा ओरै माबाफोर लामायाव थाङोमोन नामा नोंथाङा बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होदो ओरैनो माबाफोर लाइनाव थानाय दं नामा नोंथाङा
लाइनाव थानाय माने
औ इदिनो जाय जायखिया आं होनना होनि माने ओ माने कालसार एबा मोसानाय एबा एक्टिं बेफोरबायदियाव नों थाङा माबाफोर बेफोरबायदि लाइनाव थांनाय दङ नामा गोसोआव एसे फोरमायना होदो माने
कालचार लाइनाव माने गोसो आरो आङो
औ नोंथां आरो बेफोरनि बागै नों थाङा औ बबावबाफोर एबा नोयि भिडिअ एबा सर्ट भिडिअ फुल मुभि बेफोरबायदियाव नोंथाङा आगानफोर होफेरबाय नामा?
फुल मुभियावथ' गैया आरोना सर्ट मुभियाव दङ आरो मोनथामसो मोननैसो जाबाय।
औ ओरैनो ओ मा प्रडाक्सनाव आगान हैदोंमोन आरो मा ओ बे सर्ट मुभिनि मुं मुङा आरो मा मुं बेखौ नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा
हायो बेसे नामा इसोर सर्ट मुभिनि नामा माबा मा होनो ओ गोसो ओमफ्राय मोनसिया नोंनि नोंनि अननाय ना मामोनबा बावबाय आं ओमफ्राय
औ आरो नोंथाङा बेफोरखौ ए औ आरो नोंथाङा ओ इयुनाव आरो नैबे उननि समाव नोंथाङा आरो सर्ट मुभि एबा मिउजिक भिडिअ एलबामफोर गोदानफोर फैबावनो गोनां दङ नामा नोंथांना
दाथ' गैथ'वा ओमफ्राय फैनो हानाय माने उनाव खबर
औ आरो नोंथाङा ओ दादि नोंथाङा शर्ट मुभियाव आगान होबाय आरो नोंथाङा बि सर्ट मुभि याव माबोरै फैनाय आरो बे एक्टिं बानायनायजों लोगोसे नोंनि गोसोआव माबा माबाफोर दावद माबाफोर गोरोनथि एबा मिस्टिफोर जानाय मोनो नामा नोंथा बेफोरनि बागै
आङो फार्स्ट टाइम माव बाहाय माबा मोनदोंमोन आरो ओमफाय दा जेनेबा एखथिंफोरखौ जाया जाया मोनदोंमोन दा आरो बाहाय ओरैनो हानाय जाबाय। आरो
अ ।
ओमफ्राय जेबो बिदि डाउट गैया माने आं कालसार लाइनावनो गोसोखा नालाय
औ । ओरैनो ओ बेजों लोगोसे ओरैनो दा नोंथांमोना ओ सर्ट मुभि एगारो सोरनि थाङो आरो बेजों लोगोसे सर्ट मुभि बानायनानै ओ एक्स इउटुबाव हगारो ना हा ओरैनो जोंनि बे सिनेमा हल एबा बेफोरबायदि बायदि बायदियाव देखायनाय जायोना मायाव जायो? थाङा बेफोरनि बागैबो एसे गुवारै फोरमायना होदो
अ जागोन । ओ शर्ट मुभिया माने सिनेमा हलाव देखायनाय जाया मा माने जोंनिया माब माबा दङो मा होनो एखो इउटुब इउटुबाव देखायो आरो इउटुब इउटुबाव रेगा प्रडाक्सनाव देखायनाय जायो । ओम बिदिनो फेसबुग बुक फेसबुकाव इन्सटायाव रिल्स बानायो । होयो
ओरैनो ओ नोंथाङा बे सर्ट मुभियाव ओ ओरैनो रल हिसाबै माबायदि लादोंमोन? नोंथाङा
आंनिया इट्रिस गोजामोन आरो ।
औ ओरैनो नोंथाङा ओ बयनि बे कालसार लाइनाव सर्ट मुभियाव ओ माबायदिखौ नोंनि गोसोआव माबायदि एक्टिंखौ मोजां सिन मोनो थ्रेजिडि ना नेगेथिभ थिग बेबायदिनो रांखिनि एबा ओ नर्मेल दुखु सुखु दुखुनि गेजेरजों माबायदि एक्टिंखौ मोजां मोनो नोंथाङा बेखौ
आंङो बांसिन आंङो दुखु खुनि लाना मोजां मोनो आरो माने दुखुनि एक्टिं होनानै मोजां मोनो । बिदिनो आंनिया दुखुनि गोजा एदटिंङादा ओमफाय आंङो इदिनो दा रांखिनिफोरनि पार मोनथ'वाखै आरो
औ आरो नोंथाङा अ बे दा जा थ्रिजि रल लाबाय गाबनाय एबा दुखु बेफोरनि बागै नोङो थाङा ओ नोंनि गोसोआव माबाफोर साननानै एबा गाबनाय आरो गाबनायजों लोगोसे नोंनि गोसोआव माबाफोर लानानै ओ सिगांनि जारिमिन एबा जाखांनाय जारिमिनफोरखौ गोसोखानै नोंथांनि मेगनाव मोदै गयोना गवा बेफोरखौबो आं नोंथांनिफ्राय एसे मिथिनो लुबैनानै सोंनाय जाबाय ।
माने थांखांनाय जारिमिनखौ लानानै माने गोसोआव एसे माने दुखु फैयो आरो ओ सिगांनि जारिमिनखौ लानानै माने दा जेनेबा सर्ट मुभियाव दुखु दुखुनि रल लायोबा माने गोसोखांनानै दुखु जाफायो आरो । जेनेबा आंनि लाभ स्ट'रि बायदिसिना स्टरिद गोरोबनाय माने खायसे खाय से माबाफोरा गोरोबो नालाय
औ ।
उम्म ।
दा आरो नोंथाङा ओ दा ओ नोंथाङा बे इयुन जोलै फैबाय थानाय आरो बिथांमोनखौ मा बुंनो सानो जाहाथे लाइमोन उन्दै सेंग्रा गथ' फिसा बिसोरखौ नोंथाङा कालसार लाइनाव फैनायनि बागै नोंथाङा आरो मा खावलायनो होननानै सानो?
जाहाथे दा बयबो माने गोदान गोदान एक्टर एक्ट्रिस फैबाय थादोंना लाय लाइमोनफोर माने बिसोरनि थाखाय खायबो माने आंनिफ्राय मोजां माबाखो जासिहरबाय जेनेबा जाहाथे इसोरबो काल सार लाइनाव फैनानै गाव गावनि मिजिं थांखिफोरखौ जाफुंहोनायनि मोनसे मोनसे थांखि थायो नालाय गाव गावबागाव।
दा आंबो
माने कालसार लाइनावनो गोसो दोङो नालाय दा गावखोनो खासे जेनबा
सासे सिनायथि जेनेबा सिनायजानाय जानो लुुगैयो आरो।
औ आरो नोंथाङा ओ बि कारसार लाइनाव फैनायनि जाहोनाबाय आरो बे जों लोगोसे ओ जायबा ओ सर्ट मुभियाव ओ ओरैनो मोनसे सर्ट मुभि बानायनायाव ओरैनो खैदिनदों दिहुननो हायो इदिये लानानै भइस दाबिं जों लानानै सटिं लानानै आरो बेयाव लोगोसे ओ जायबा प्रडिउसार एबा बेफोर जाङा ओरैनो बेसे बेसेबां खरसा जायो बेफोरनि बागैबो नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनो हादों अब्लानो आं मिथिगोन बेफोरखौबो आं मिथिगोन होननानै आसा खालाम थाबाय नोंथांसिम।
होम।
प्रडिउसाराथ' गावनि माने गाव गायनो माबा खालामो जेनेबा थाइसे थाइ नै खरसा गारनानै जेनेबा बानायो खस्थ' मस्थ'नि गेजेराव इ जेनबा इ सर्ट मुभिखौ बानायबा ओ साननै सानथामसोआ लायो आरो दिना।
औ आरो ओ नों थांमोना बे जा दा ओ सर्ट मुभि बानायबाय थादों बेफोर खरसाया ओरैनो नों थांमोननिफ्राय जायबा प्रलिउसार एबा जाया प्रडाक्सननि नोंसोर बाहायो नोंथांमोना बेफोरनि बागै बाहाय नि ओ इयुनाव आरो बि इउटुबाव एक गारनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि बे जाखिनि बाजेट एबा रां थांनाय बेफोर राङा नोंथांमोननि आखायाव फैफिननान हागोन ना हाया आरो स-सफैनो हागोन ना हाया बेफोरखौबो एसे मिथिनो लुबैनानै आं नोंथांनाव सोंनाय जाबाय।
जाहाथे जोंबो नाजालांबाय थानोसै जाहाथे जोंनि माने जोंनि रेगा प्रडाक्सन इउटुबाव होयो नालाय बाय जेनेबा इयाव भिउफोर थांबा माने ओ खरसा खरसा ओरैनो उनफोराव माबा जानो लुगैयो आरो।
औ।
उम।
निस्सय नंगौ नोंथाङा आ बेफोरखिनिखौ आं जाखिनि सोंथि खालामदों बेखौ सोंनानै आं नों ओ गोजोन आरो मिथिनो मोननानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो नोंथाङा बेफोर नि बागै आरो ओ माबाफोर सोंनो गोनां दंबा सोंनो हागोन नोंथाङा।
सोंनो माने दा कुइसन गोसोआव फैथ'वाखै आरो।
नङा माने नोंथां ओ माने ओ नोंथाङा ओ आंनि बागै माबाफोर सोंनो गोनां दंबा नोंथाङाबो सोंनो हागोन। जाहाथे कालसारानो जा माबायानो जा बेफोरनि लायननि नोंथांखौ आं सोंगोन होननानै आस
ओ उम नोंथांनिया बे कालसारेल लाइनाव हाबनाया बेसे बोसोर जाखो ओमफाय जेनेबा सर्ट मुभि बा फिल्म प्रडाक्सन माबाफोराव बेसेसो माबाखो?
औ बेबो मोजां औ बेबो मोनसे नोंथांनिफ्राय मोजां सों थि आं आं गोसोआव थानायखिनिखो आं नोंथांनोसै ओ फोरमायनो सानदों मानो होमबा आंना सेथियावनो मोजां ओ सेथियावनो आंना भुल मुभि बेनो जाहैबाय सेथियाव मो जां मोननाया खाना बेनि उनाव मोजां औ भुल मुभि मोजां मोननाया खाना आरो बेव बेनि उनाव ओ जोंना बिथां प्रबेन गयारि न' आ ग'दग हा गदाय आरो बेजों लोगोसे आ बिनिफ्राय दोहौ एनि बिजों लोगोसे उम ओ आंनो नांगौ इदि इयुनाव आरो ओ बि प्रडाक्टआ राहा आरो राहानिफ्राय आरो जोंहा फैबाय थानाय नैबे जौमोन जौमोन आरो ओ बिनि उनाव आगोमा रुवाटि आं बेखिनियाव रुल लादों आरो ओरैनो क्लिप क्लिप ससे ससेबाबो फिसा फिसाबाबो लादों आरो माने आरो दा आं गिफ्टस होननाय जादों मानो बा आहा गोबां बिफदाव गोलैना दं बिनि थाखायनो आं दा कालसार एबा ओ ओंखारनाय लाइनखौ आं दा द्रप दंथ'नाय जादों मानो होनबा आं ओंखारगोन ओंखारनाय आंबो द्रब दोना बिनि थाखाय आं दा गेप्स जाना दङ।
दा आं नोंथांनियाव सोंबावगोन माने ओ नों दा खाल सार लाइनाव जोबोद गोसोथार नामा माने गावखौनो सासे सिनाय जानाय मानसि जानाय?
औ आं आं कालचार लाइननि आं कालचार लाइनखौ जोबोर मोजां मोनो। मानो होमब्रा आंनि जाबाय कालसार लाइनआ ओ आं आंनि थाखायबो मोजां मा होनोबा इयुनाव ओ आंहा रां रुफाजों गोनांथिबो गैया बारा एसेबां। बेजों लोगोसे आंनो सिनाय जानाय एबा मिथिजानाय नांगौ मानो होनब्ला काल सारा जोंनि बर' हारिमु। नङा होमबा नोंथां? बेजों लोगो से ओ जों दा कालसार लाइनाव हाबनाय लोगो लोगोनो जोंहा सिनायाखि आं बयखौबो होनाखैदि कालार कालसार लाइनावल' हाबनानै था थिग बेबायदिनो फुराना एबा माबा मोनसे जब मावनाय जों लोगोसे जों बेफोरोबो गोनांथि बेनिखायनो जों कालसारावबो हाब बे फरायनायावबो थानांगोन बे रोंगौथि गाव गावनि रोंगौथि बेजों लोगोसे जोङो बयबो ओ बेजों लोगोसे जों कालसार एबा मोसानाय मुस्रुनाय थिग बेफोरबायदिखौबो जों लांफानो हागोन आरो अब्लासो जोंनि बर' कालसार लाइना थांनानै थागोन ।बेखौनो आं खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा गथ'फोराबो जों इयुन जोलैफोराबो जाहाथे मोजां लाइनाव थांगोन मोजां गियान लाथों रोंलांथों बेनिखायनो आं उन्दै उन्दै फैबाय फरायबाय थानाय सिख्लासा गथ'फोरखौबो आं खावलायो आरो बेल' नङा ओ औ नोंथाङा माबा सोंनो गोनां?
उम नोंथाङा दा मा खालामो?
आंथ' दा ओ आं दा मोनसे फिसा जबाव दंथ'यो नोंथां बेनि थाखायनो आं दा फिल्मखौ एसे मोनसे फिल्म एबा कालसार लाइनखौ दोथनाय जादों। मानो होनबा आं मोनसे हटेल बा रेस्टुरेन्ट दङ बेनि थाखाय आं दा गिफ्ट होनदों मानो होनोबा आंहा एसे आखायाव रांनि एसे आंखाल जादों बेनि थाखाय ओंखायनो आं एसे गोनांथि जानायलाय ओ बिदि जब फिसा एवबाबो हाबनानै थाथ'नाय जादों नोंथां।
आतसा। थिंकउ बिनि‌ था थाखाय गोजोननाय थाबाय। औ औ।